हेलौ
खोनादोंना नों
खोनाहादोंना नोंथाङा औ खोनादों औ जोबोद मोजां ओ दा नोंथाङा मा खालामनानै दङ बे समाव
बेस ओइ मेथ्स प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नोंथां
औ जोबोद मोजां ओ नोंथाङा आथिखालनि माखासे ओ जोंनि मा होनो जबनि इनटारभिउ फैगासिनो बेनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो दं नामा?
औ नोंथां बेनिनो प्रि प्रिपेरेसन खालामबाय थादों बै सानखान्थि आयदाखौ हायाबानो माथो ए दे नामबारानो बिराद खमिजोबो काटअबावनो हाबैनो चान्सखौनो मोना माथो नोंथां
नोंगौ
बेनिखायनो सानखान्थिखौनो खालामगासिनो दङ आङो सानफ्रोमबो सोरांबानो सोरांबानो सानखान्थि
नोंगौ थारैनो सानखान्थिया मोनसे ओ साख्रिनि थाखायल' गोनां नङा नोंथां बेयो मोनसे जिउनि मोन थांनानै थानायाव मोनसे खुब बाहायजाथाव मोनसे उम मा होनो आयदा नङा होमबा सोलोंनां
औ औ नोंथां मानो होनोबा सानखान्थिखौ इसोरनिबो राव होननानै बुंनाय जायो इंराजियाव मोनसे सो दोब दंना मेथामेटिक्स इस दा लेंगुइज अफ गट होननाय हे हे
नोंगौ नोंगौ बेखौ सोर सोर बुंदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बेनि डिफिनेसनखौ सोर होदों
एगजेक्टलि गोसोआव गैला नोंथां
औ दे जेबो नङा जोबोद मोजां नोंथाङा दिनै गोदान आंनो ओ इन इनफरम इनफरमेसन होदों होननांगोन मानो होनना आं खोनाफेराखैमोन नालाय बे सोदोबखौ
औ नोंथां आ
अब्ला नों नोंगौ थारैनो अब्ला आं मोनसे सोंथि खालामोदि नोंथाङा मेथामेटिक्स खालामनो जोबोद मोजां मोनो नामा
औ नोंथां जेब्ला आं क्लास नाइन निफ्राय मेथामेटिक्सखौ जोबोद मोजां मोनबोनाय जादों मानो होनोबा क्लास नाइनाव जिहेथु जोंहा ओ ट्रिगन'मेट्रि सेक्सन दंमोन ना
नोंगौ नोंगौ
बै सेकसनखौ आङो जोबोद मोजां मोनोमोन बै सेक क्स'निफ्रायनो आङो गासै सानखान्थिखौनो जोबोद मोजां मोनग्रा जादों
औ जोबोद मोजां खोब मोजां बिदिनो फरायबाय दा सानसे ओ साननायफोरा जाफुंगोन नङा होमबा दा जोङो बेखौ दोनथ'नानै मोनसे जोंनि सावरायनो गोनां आयदा बेयाव थांदिनि ओ बर' समाजाव माखासे जों गोबां औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो गोदोबो आरो आथिखालाव दा नोंथाङा फोर फोरमायनो हागोन नामा बर'फोरा मा मा खामानियाव औवाखौ बाहायो
औ नोंथां औवानि बाहायनायखौथ' जोङो एंगारहायै होननांगोन जिहेथु जोंनि बर' समाजाव बर' समाजा मिथिंगाजों ओरैबादि गोरोबनानै थाग्रा मोनसे हारि
बे हिसाबै जिहेतु औवायाबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पद
नोंगौ
औवा गैयाब्लानो बर' हारि गैया होननायफोर बायसामोन गोदोआव जिहेतु औवानि बाहायनाया बे बेबादिनो मोनसे एनक एंगारहायै सम्पद जायनिफ्राय जोङो जागायजेननानै ओ जोङो न'निफ्राय लानानै जि थु औवाखौ जोङो न' बानायनायाव बाहायनाय जायो न'नि नांगौ जानाय गोबां आइजें आइला जेरैबादि ओ जेवरा बानायनाय। आरो बै नागुरनायाव बाहायनाय गोबां आइजें आइला जेरै जेखाय, खबाय आरो गोबां बै फल' बादिखौ मा होननानै बुङो नोंसोरनिथिंजाय बे नाखौ जे जोबनानै हमनाय जायो फुख्रियाव। औ फल'खौनो होनो ना आरो बिदिनो दाउ जोबग्रा फल'
नंगौ आरो ना हम ना हमनो थाखाय। बै मोनसे ख'खा जे हेबो।
औ नोंथां ख'खा ख'खाखौ बाहायो नोंथां ख'खाखौबो बाहायो बेनिफ्राय सेन
नोंगौ
बेनिफ्राय आरो बै दाउजोबग्रा फल' आरो बिदिनो अमाफोरखौ जुदि न फिसिनाय अमाखौ बाजाराव फाननो लाङोब्ला सोनानै लांनाय जायो। बेखौ अमा खख्रा होनना बुङो जोंनिथिं। नोंथांमोनिथिं मा होनना बुङो नोंथां।
जोंनिथिंजाय नोंथां बे बुस्थुखौ फ्राय बाहायनाय जाया जों अमा फिसाखौ आथिङाव खानाय जायो आरो बस्थायाव सोनानै लाबोनाय जायो आरो बाजाराव। सिगाङाव आइथिंआ खाग्रोयो बस्थायाव सोनानै लाबो नाथाय स्पेसिफिक बे नोंथां फोरमायनाय बायदि ओ औवानि हेबलायनानै। बाहायनानै फाननायखौ जों नुवा आरो
औ जोंनिथिंजाय बिदि औवानि जि खख्रा, बेवहाय सोनानै लांनाय जायो। दाउ दाउ सोग्रानिया दाउनि खख्रा थायो, आरो अमा सोग्राया अमानि खख्रा अख्रा एसे गिदिर जायो अमानिया, दाउनिया एसे फिसाबाबो जायो। बिदिनो दाउ, हांसो जहै मोनसे क'क्रझजों सोना लांनो हायो।
औ नंगौ माने लांनो सुबिदा जायो आरोना।
औ नोंथां, लांनो सुबिदा जायो। बिदिनो आरो बै जिहेथु जोंनि माइ माइ जावनो थाखाय जि आइ जें आयला बाहायनाय जायो दाला, सान्द्रि निस्का,
ओ नों नों नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दालासो बुङो नामा ना एसे दाब्लेबेखाय दाला होनो? माने संग्राया जोंनियावथ' जोंनिथिंजाय माने बे दुलुर एसे गिदिर माइ जावग्रा बेखौ संग्राय बुंनाय जायो आरो।
औ नोंसोरनिथिंजाय संग्राय होनो ना नोंथां। जोंनिथिंजाय बै माइ जावग्रा बै गुबुं जिहेथु बिहा
औ
गुदुं गैया दाब्लाला रोजोबै हेबनाय जायो बेखौ एसे गुवार जाय जोंनि आइजेंनि गेजेरजों जोङो माइखो जावनाय जायो माइरंखौबो जावनाय जायो
जायखिजाया बै फिसा फिसा मैगं एबा माइरंफोरखौ जावनाय जायो जेरै सबाइफोरखोबो जावनाय जायो बेसर बायदिसिना जाय बेेजें थायो बे बेफोरखौ जावनानै जोङो साफा खालामनाय जायो बै आइजेंखौ जोंनिथिंजाय दाला होननानै बुङो नोंथां
नोंगौ नोंगौ थारैनो माखासे बिदिनो ओनसोला नानै मुंफोरा एसे गुबुन गुबन जायो
औ नोंथां आरो नोंथांमोननिथिंजाय मा मा आइजें बाहायनाय जायो
नंगौ थारैनो नो बर' बर'फोरनि बुङोबाथ थ' नोंथाङा बावैसो सिगां जायफोर नि मुंखौ मख'लांबाय बैफोरनो जोंनि ओनसोलावबो मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो मोननैसो ओन आं नुनायखौ जोंनि ओनसोलाव बाहायनायखौ खोन्थाबावनो जोङो औवाजों गिसिबबो हेबनाय जायो, सिगां समावबो आरो दाबो फ्राय बाहायनायखौ नुनो मोनो गिसिब खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां जोंनिथिंजाय गोदोआव हेबोमोन गोदोआव जेब्ला आबै आबौमोननि समाव बिथांमोना आ जिहथु गुरखिया होनना बुङोमोन दा होना
औ।
खामानि मावनो थाखाय दाहोना लाखिनाय जायोमोन ना नोंथां?
नोंगौ
बै दाहोनाफोरखो माने ओरैनो जनानै थानो होआमोन जेरैबादि जोंनि आ आर्मिफोरा गावसोरनि आर्मि मावनानै थानाय जा सुबुं बिथांमोनखो जिहेथु जाहाथे खामानि मावनायाव आनलेट एबा बरिं जाया बेनि थाखाय बिथांमोनखो ओरैबायदि मोनसे ट्रेनिं होनानै लाखिबाय थानाय जायो थिग बेबादिनो गोदो गोदाय हाब आबै आबौमोनाबो जाय दाहोना लाखियो बिथांमोनखौ जाहाथे ओरैनो दोनामोन माने जाहाथे बादुला जाया बेनि थाखाय बिथांमोनखो जोबोद बेस्थ'यै लाखिबाय थायोमोन। माने जायखिजाया गिसिब हेब होबनाय बिदिनो गुवार गुवार बै बिसिनायाव बग्रा धाब रा होननानै बुङो ना धारा हेबनाय, सेन, हेबनाय खखा बायदिसिना हेबलु हेबला खामानिफोरखो औवानि आयजो- जों आय औवानिफ्राय बानायनाय आइजें आइलाफोरखौ बानाय होयोमोन।
नगौ थारैनो। दा माने गिसिबनि बाहायनायाथ' जों गोबां माने गरम बोथोरावल' बाहाया जोङो हाबा हाबयाव बर'फोरनि हाबा जेराव हाबा गोलाव बे समावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेराव हौवा गोदान हिनजाव गोदान बरायनाय हाबायाव जों गिसिब सिबनानै बराया नोङा होमबा दा बेफोरावबो जों गिसि अ टिपनि बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय जों मोनबावो ओम ओ आबाद मावनायाव सिगां समाव आथिखालाव एसे सोलायबाय सानदांगा बे जायो नोंथाङा सिगाङाव बुंदों बेजों बेला दाखोर दाला बेसर सालिनाय सिबिं सालिनाय बे खुब बाहायोमोन आरो बे सानदांगाखौबो। बेखौबो जों
बे सानदांगा होननायखौ जोंनिथिंजाय सानद्रि होननानै बुंगोन नामा बै गुदुं गोनाङा नामा नोंथां?
गुदुं आरो बे मोनसे बेहा गिदिर जायो नोंथां बे दाला बायदि गिदिर जायो जायो बेनि बदिया बिराद गिदिर जायो औ
औ नोंथां। बै दाला बायदि गिदिर ओ माइखो नाखांनानै जि सालिनाय जायो बेखौ होनदोंना नोंथाङा?
औ औ औ नंगौ बेखौ जोंनिथिंजाय सानदांगा होनो आरो नोंथां
सानदांगा होनोना नोंथां
औ सानदांगा बे आरो लिकुद लिकुइद बाथौआवबो बेखौनो बाहायो जों जायबायदि स्टेन्डार्ड बर रावआव सानदांगा बेखौनो लिरनाय मोनो आरो
औ नोंथां बिदिब्ला
औ माब्लाबानो आन्दाजबो मोनलायथारासो माथो दे अब्लाना नोंथां औ दे नोंथां